खोना दों।
अ' गोजोन मोनाबिलि नोंथां‌।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोना बिलि
नोंथां आङो नोंथांजों हरनायनि जाहोनानो जादों। माने नोंथांजों माखासे खोथ था बर'फोरनि मा म माखासे खोथा सावरायनो हरदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सम दं।
औ सावरायजागोन नोंथां।
बिदिब्ला आङो जोंनि बर'फोरनि जाग्रा आदार नाफामनि सोमोन्दै ओ बेनि बेखौ माबोरै बानायो। आरो माबोरै जानाय जायो। बेखौ बेनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनोसै।
औ दे सावराय लांदो।
अ' नाफामा मानो गोदो गोदायनि जोंनि आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो बियो जाग्रा आदार बेखौ जों आङो दोरोङारि जाग्रा रागु होननानै बुङो। दोरोङारि जाग्रा आदार बियो। बेखौ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मा होनो जाबोदों आरो आथिखालावबो बेखौ जाबोगासिनो दं। ओ नाफामा जोंनि नि माहोनो जिआयथेग मोननो हानाय मोनसे जाग्रा आदार आरो‌। बेखौ जोङो नानि फ्राय बानायनाय जायो। सिगाङावनो जों ना खौ दैनिफ्राय लाबोनानै ओ बेखौ सायो। बिनि आयसा खिफोरखौ गारजोबखांनायनि उनाव बेखौ जोङो। मोजाङै सुगोरो सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फोरानो आरो। फोराननानै सान्दुंङाव फोरानो बेखौ मोजाङै फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला नाया मोजाङै रानथा आरो एबा देजानाय बायदि स्रेम स्रेम जायो। बे समाव जोङो नाफामखौ मा होनो थास' बिसं नङाबा बिदिनो ओ थास' बिसंजोंबो देनाय जायो आरो। ओ ओमफ्राय सोरबा सोरबा आलदा आलदा होनानै देयो। नाय जोंनि बांसिन गावबा गाव जायगा बाय जायगा आरो जोंनि क'क्राझारथिंजाय बांसिन आ थास' बिसंखौनो होनानै देनाय जायो। बेफो खौ नांगौसेबां ज जखानि थास' बिसं लानानै। थारमानि नाया जेसेबां ओ जखानिखौ नायनानै नाय आरो थास' बिसंखौ होनानै देनाय उवालाव गायहेन उवालजों देनाय जायो। बेखौ मोजाङै देयो नाखौ मोजाङै देग्लिखांनानै थास' बिसंखौ होयो। थास' बिसंखौ होनानै जों आरो मोजाङै बाय देबावो आरो मोजाङै गिलि जासे बेखौ दे खांनायनि उनाव जोङो ओ हासु सुङाव गोदोनि समाव बांसिन औवा हासुंखौ बाहायनाय नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो हाथाय बाजारफोराव बिदिनो ओ माबानि दिंग्रिनि थेमाफोर मोनोना बेयाव जोङो सोनानै। दोनो आरो गोदोनि समाव हासुं हासुं औवा हासुङाव दोनोमोन। आरो बियो औवा हासुाव दोननाय नाफामा जानो गोथाव जायोमोन आरो गोथावसिन जायोम मोन बेबायदिनो जोङो नाफामखौ औवा हासुं नङा बा। दिंग्रिनि बथलफोराव मोजाङै सोनानै आरो नांगौसेबां जखानि मोजाङै सो नानै ओमफ्राय बेनि सायाव जोङो थारमाने बार हाबनो हायि बायदि बार हाबोब्ला थारमाने नाफामा गाज्रि जायो। बेखायनो बेखौ मोजाङै सोरबा सोरबा सायाव डाबलाव ओ बै थालिर बिलाइनि रा राननाया बेखौ होनानै सायाव मोखाङाव होनानै मोजाङै खोबनानै दोनो। थारमाने जाहाथे बार हाबनानै नाफामा गाज्रि जाया। एबा एम्फौखौ नाङो बांद्राय बार हाबनाय एबा एम्फौ थाम्फै बानो मोनो ब्ला बेनि थाखाय जों थाम्फै हाबनो हायै बायदि ओ हालदै होग्रोनानै बिनि सेर सेराव हालदै होनानै एसे हालदै होनानै आरो ओमफ्राय बेै थालिर माबाजों गोरान थालाय बेलाय गोरानजों मोजै खोबनानै एसे सिङाव सोनानै आरो मुख्राखौ मोजाङै खाथेनानै दोनो आरो सोरबा सोरबा बेखौ हाब्रुबो लिरनानै दोनो। जाहाथे बार हाबनो मोना बेखौ बेनि उनाव जोङो नाफामखौ बिदिनो मास मोननै मोन थाम गोबाव समसिमबो दोननानै जानो हायो जेसेनो गोबाव जायो एसेनो मोजांबो जायो मोदोमनाय मोनसे से माबा दं आरो नाफामनियाव जेब्ल मा होनो नाजोंबो बिदै फुदुंनानै जानो हायो गाव गोजाबो बिदै फुुं फुदुंनानै जानो हायो बिदिनो नाग-नारजिजोंबो जायो ओमफ्राय बिदि दिनो नाफोरजों बिदि फुदुंनानै जानायखौनो बुंनोसै आरो सिगाङावनो जोङो जेब्ला ना नाफामा जाजानाय जायो अब्ला जोङो मा होनो नाजों संनाय खौनो खोन्थालांसै आं नोंथांनो। सिगां जोङो नाखौ एवनानै लाग्रो बेनि उनाव ओ मोजाङै संख्रि बानलु नांजासे होनानै दै होयो आरो जेब्ला दैया आ ग्लाब ग्लाब मोज्जाङै गोदौवो अब्ला जोङो मा होनो नाफामखौ होसनो आरो नाफामखौ होसनखांनायनि उनाव बेखो मोज्जाङै दैजों गलायनानै होयो आरो खायसे खायसे एवफायोबो नाजों नाफामखौ खायसे खायसे दै नाखौ खौ होखांनानै दै होखांनानैबो सङो आरो ओमफ्राय बिदिनो ओ जेब्ला ग्लाब ग्लाब गोदौवो होमब्ला जोङो मोज्जाङै गोदौहोखांनायनि उनाव जेब ला जब होयो आरो एसे नांगौसेबां बिदि दोननानै ओ खांनोसै समाव अजोङो बर'नि दोरोङारि मोनबोनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहाय जाबोग्रा मस्ला जेरै गंगार दुन्दिया दुन्दिया बेफोरखौ होनानै जोङो मा होनो नाफामखौ खाङो आरो ओ-आरो बेयो गोथाव आरो मोनसे गोथावबो जायो आरो मोदोमनाय बेफोरबायदि दुनदिया बा गंगार दुन्दिया होयोब्ला ओंख्रिया गोथाव जायो जानो मोदोमो आरो थिग बेबायदिनो जों नाफामखौ खौ ओरैनो गोजाबो गावगोजाबो संनानै जानो हायो सिगाङावनो जोङो नांगौबायदियै ओ बानलु सामब्राम गुफुर पियास बेफोरखौ मोजाङै देग्लिनानै हानानै लाग्रोनानै उनाव जोङो ना फामखौ ओ थावाव एवो आरो थावाव एवखांनायनि उनाव हालदै मस्ला बै देनानै लाखानाय जिनिसफोरखौ होयो होनानै उनाव जों साम्ब्राम बिलाइजों गोजां बो थोराव जोङो सामब्राम बिलाइ होनानै मानो जायो आरो जोबोद गोथाव जायो नाफामाव मानो गोजां बोथोराव जायोब्ला दुन्दिया गोरलैजों सामब्राम बिलाइ गोरलैजों होनानै बेबायदिनो जायो आरो जोङो बाथोन जानो हायो नाफामख खौ बिदिनो नारजिजोंबो जायो सिगां जोङो ओ नारजिजोंबो जाबोनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि जाग्रा गोथाव जाग्रा मुवा आरो आथिखा खालावबो बे नाफामा जोंनि बर'फोरनि गोथाव जाग्रा मुवा नोंथां आंनि बुंनाया बेयावनो जोबथ'बायमोन नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा?
औ आं नोंथाङा बेखिनिखौ फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनि निसिम। आङो नोंथांनो नोंथाङा बर' हारिनि जाग्रा खाजानि सोमोन्दै बुंबाय नालाय आं नोंथांनो जोंनि बर' समाजावहाय बर' सुबुंफोरा माबायदि जिउ खाङोमोन बेनि सोमोन्दै ओरैनो सुंदुयै एसे फोरमायनो सानबाय नोंथां?
अ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ दा जोंनि बर' सुबुंनि जिउ खुंनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला दा-दानि निआरो गोदोनिजों जों गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो नाथाय गासैबो जोंना सोलायनाया फैजोबाखै गोबाङानो सोलायनाय फैबाय नाथाय एसेब्लाबो जोंनिया दा सिमबो जोङो गोदोनि जिउ खुंनायखौ एस्सेबाबो ओ गोरोबनायखौ जों नुयो आरो नाथाय दो गोदो जोंना सोलोंथाइ बिथिङाव एसेबां रोंखा राखा नोङामोन। दा सोलोंथाइ बि थिङाव रोंखा राखा जानायनि जाउनावनो गोबां सोलायनाया फैबाय। दा जों गोदो गोदाय बुंनो थाङोमोनब्ला जोंनि आइ आफा आबै आबौमोनाहाय बांसिनानो हाग्रा बं ग्रा दैमा खाथिफोरावहाय जोंङो जिउ खुंनायखौ नुयोमोन आरो, जाहाथे बिसोरनि जिउ खुंनाय राहाया गोरलै जायो मानो होनना बुंबा गोदो समावहाय ले खा रोंनाय नङामोन, साख्रि बाख्रि मावनाय नङामोन, गोदो जोंना आबादजों थोंजों लोब बा लाखिनानैसो गावबा गावनि जिउखौ गावबा गावनि न'खखौ खुङोमोन। दा बे आबादजों लोब बा लाखिनानै गावनि जिउखौ खुंनो थाखायनो जोंना गोबाङानो हांग्रा बंग्रा आरो दैमा सेरफोरावहायसो जोंङो जिउ खुङोमोन रायजोखौ जायोमोन आरो। दा दैमा खाथिफोरावहाय जोंना दैनि नाफोरनि जोंना जेबो ओ जोंना जेबो बि माने गोबां बिबां नि जोङो खहसावनो मोननो हायो एसेबां जोंना खस्थ' जाया, दा जोंना आबाद फोराबो जों मोजांसिन जायो जेरावहाय जोङो दैनि बिबाङा जोंना मोजाङैनो थायो, आबादाबो मोजाङैनो जायो, स' बेफोर खौ नायनानै बिथांमोनहा जिउखौ खुङोमोन बेहाय आबादजों थोंजों ओ लोब्बा लाखिनानै जिब जुनार जेरै जोंनि बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो दाउ, अमा, बोर मा, मोसौ फिसिनानै जाबोनाय। दा बैफोरखौनो जोंना मोसौफोरखौनो जोंना आबादाव थोंजोङै बाहायनानै जोंनाहाय जिउखौ खुंनानै जाबोदों। माइयानो जोंनि गाहाइ आबादमोन, माइजों लोगोसे जोंना बेसर फाथो बायदिसिना ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै बेजोंनो रांखान्थियारि बिथिङावबो गाव गावखौ सामलायनो नाजा योमोन आरो नोंथां। लोगोसे ना गुरनाय, ना सार नाय जोंना बैफोरो जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे एंगार हायि हाबाखामोन जाय हाबाखौ दासिमबो जोङो जायगा जायगा जोङो गामिफोरावहाय बेफोर हाबाखौ जों मावनाय खौ नुयो आरो। लोगोसेनो जोंनिया बुंनो थाङोब्ला रायदों हेबनाय बायदि बायदि जेखाइ, खबाइ, खादा, सान्द्रि बायदि हेबनायावबो जोंना हौवाफोरा जोबोद रोंखा रा खामोन। बैफोरखौ रोंखा राखानि गेजेरजोंनो हेबनानै गाव गावनो हेबना नैबो लायो आरो गुबुनफोरनोबो हेबनानै फानहरनायखौ जोङो नुयोमोन आरो। आरो जोंना आइजोफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला बायदि एम्फौ फिसिनाय, एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं ओ खुन्दुं लुनाय गाव गावनो गाब गानाय मिथिंगानिफ्राय गाब गानानै गाव गावनो हि दानाय, गावनो गावनो बिदिनो हि दानानै गावनो गानो, गुबुनफोरनोबो गान हायो लोगोसे बेफोरखौनो फाननानै रांखान्थि बिथिङाव गाव गावखौ सामलायनो नाजायोमोन। रायजो जानायाव गाव गाव खौ ओ बेफोरबायदि बिथिङावनो फाननायनि गेजेरजों दानाय लुनायनि गेजेरजों न'खरखौ सामलाय नो नाजायोमोन आरो दा हाग्रा बंग्राफोरावबो बुंनो थाङोब्ला हाग्रा बंग्राफोरखौ बो दानस्रांनानै जोंना बेहायनो रायजो खुंनायखौ जों गोबाङानो नुबोयोमोन। जोंना हारिमुनि बिथिङावबो धोरोमखौ लानानैबो जोंना गोबाङैनो ओ सोमोनांथावै जोंना जे संसार जानायखौ बा जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मो नो। जोंना बाथौ दोहोरोमखौनो जोंना गोदोनिफ्राय सिबिबोयो। एथ'बां रोंखा रा खा नङिनि अनगायाव नङिनि जाहोनावबो सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनावबो माबायदि मिथिंगाजों सोमोन्दो थानानै हाबा मावनो रोङोमोन, बेफोरखौ जों साननो थाङो बा बेफोर जोबोर सोमोनांथाव आरो नोंथां। दिनै गोबां सुबुङानो रोंखा राखा जानायनि उनावबो बैफोरनि गियाना थाजोबा जेरै बुंनो थाङोब्ला माबोरैहाय मिथिंगानि मा फिथाइजों मा बिबारजों माबायदि बिदैजों देग्लिनानै ओ ल गलाय गथेर खालामोबा माबोरै हाय जोङो मा गाबखौ मोनगोन, माबायदिहाय जोङो दाबा थाय जोङो जोब मोनसे मोजां हि दानो रोंगोन माबायदि जोङो मिथिंगायाव नुनाय बायदिसिना नुथायफोरखौ दाउ बिरनायफोरखौ लानानैनो माबोरैहाय आगर एरो दानि जुगनि बेफोर लेखा गोरां सुबुंफोरा बेफोर हाबाखौ रोंजोबाबो जानो हागौ दा बेफोरबायदि सोलोंथाइ गैयिनि जाउनावबो ओरैबायदि मोनसे रोंखा-राखा हाबाफोरखौ बिथांमोना आइजोफोरा रोंबोगौमोन, बिबो देरनाय नङा उन्दै उन्दै सिख्लासा बैसोनिफ्रायनो हिनजावसा बैसोनिफ्रायनो बेफोर हाबाखौ रोंबोयोमोन आरो बिथांमोनाहाय नाथाय जों नुनो थाङोबा सोलोंथाइ लानानै बैफोर हाबाया जोबोरैनो गोमालांबोबाय ओ जोंनाहाय साख्रि बाख्रि मोनखांनायनि उनाव सोलोंथाय बिथिंङाव जौगाखांनायनि उनाव बेफोरबायदि जायगा हाग्रा बंग्रा दैमा सेर सेर थानाय जिउ खांनाय खौ जोंना नागारनानै टाउन सोहोरफोराव थाबोनो हमबाय बायदिसिना टाउन सोहोराव थानानै साख्रि मावनानै जिउखौ खुंबोनो हमबाय गोदोनि जोंनि आसारखान्थि जेरैहाय दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंङोमोन जेरैहाय ना सारनानै जेखाय खबाइ दान नाय लुनायनि गेजेरजों जिउ खुंङोमोन बैफोर जिउ खुंनाय हाबाया आथिखालाव जोबोरैनो खम जाबोबाय आरो खायफा खायफाबो सोरबा सोरबाल' मावो साख्रि गोनांफोरा गोबांङानो खम मावनायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरो जोंनियाहाय गोबां जों सोलायनाय नुनो मोनखादों नाथाय बे सोलायनायनि गेजेरावबो गासैबो जोबनानै थांङाखै होननानै बुं नो हाया खायसे खायसे गामियावहाय बैफोर हाबाखौ गामिनि सुबुंफोरा दासिमबो जों मावनायखौ खौ नुनो मोनो नाथाय दासिमबो मावोब्लाबो गोदोनिजों दानिजों एसेबाबो आलादा आरो मानो होनना बुंङोब्ला दाना गोबां रासायनारि मुलिफोर बाहायनानैबो जोंनाहाय गाबफोरखौ गायो गायो जोंना गोबां आबाद मावनायावबो जोंना बिगियानारि मुगा जौगानाय लोगो लोगो ट्रेक्टर बायदि रासायनारि एम्फौ थैनाय मुलि बायदिफोर बाहायनानै जोंना होनानै बेफोरजोंबो जोंनियाहाय आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि आबाद मावनायाव